औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथांजों बे समाव आङो मोनसे ओ बाथ्रानि सायाव सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथाय सावरायजागोन औ।
ओ बेनो जाबाय माने सोलोंथाइनि सायाव आरो ओ आथिखालनि सोलोंथाइ आरो गोदोनि सोलोंथाइ बेनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन ओ बिदिब्ला नोंथाङा गिबियाव फोरमायग्रोनो हागोन नामा ना आं फोरमायग्रोनोसै गोदोनि बागै बा गोदोनि सोलोंथाइनि बागै आदसा बिदिबा सोलोंथायाइथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि जिउआव गोनांथार उम सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो जोंनि ओ गावखौ गाव माने सिनायथि होनो हायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो सोलोंथाइखौ गोदोनि समावहाय माबायदि लाबोदोंमोन बा माबायदि लायोमोन बुंनो थाङोब्ला बै मोनसे सम जाय समावहाय मोनसे गुरुकुलनि सम होनना जों बुङो। बे गुरुकुलनि समावहाय सोलोंथाइखौ लानो थाखाय सासे ओ सोलों साया गुरुखौ गावसो नागिरनानै लानो गोनां जायोमोन बा बासिनो गोनां जायोमोन। बेबायदिनो बे सोलोंसाया गुरुखौ मोनोब्लाथाय बे गुरुनियाव थानानैसो सोलोंथाइ लाहैनांगौ जायोमोन आरोना नोंथां बे सोलोंथाइ लानायावहाय जोंहा ओ गुरुनियाव थानानै गुरुनो नांगौ जानाय माखासे हाबा हुखा न'खरनि हाबा हुखाफोराव हेफाजाब होनांगौ जायोमोन आरो गुरुआबो बेखौ माखासे गियानफोरखौ फोरोंनाय जायोमोन जेरावहाय बुंनो थाङोब्ला जे माबे जेंनाजों मोगा मोगि जायोब्ला माबोरै सुस्रांनांगौ बेनि सायावहाय आरो माखासे गियान बुद्धि आरो दावहा नांनायनि सायाव फोरमायनाय जायोमोन आरो बै समनि मु गायावहाय बे मुगाया याव जोंहा लिरनाय थाखाय जेबो गैयामोन जायनि थाखाय जों मा बाहायोमोन ओ अन अन्थाइ खंखर बा अन्थाइ थाफाफोराव दन्दरफोराव मुसुखा बानायनाय लिरनाय दानख'नाय बेफोरखौसो जोंहा बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां नाथाय बिनि उनाव एसे एसे जोङो सोलायबोनानै मोनसे सम फैबावबाय जाय समावहाय जोंहा ओ फरा बिजाब मोननाय जाबाय बे फरा बिजाब मोननाय समावबो जोंहा नांगौ रोखोमनि फरा बिजाब गैयामोन आरो नांगौ रोखोमनि फरायसालि गैयामोन। आरो गुन गोनां फोरोंगिरिबो जोंहा गोबां बिबांनि खमथारमोन आरोना नोंथां। जायनि थाखाय जोंहा सोलोंसाफोरा गोबां बिबांनि दङब्लाबो ओ माखासे सुबिदाफोरखौ मोना बा मोनाखैमोन जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां गोजान गोजानावसो गंसे गंसे फरायसालिफोरखौ नुनो मोनदोंमोन आरो ना नोंथां आरो बेहाय सोलोंथाइ सोलोंसाफोरा सोलोंथायाइ लाहैनो थाखाय जिरायहैनो थाखाय डेक्क बेन्स गैयामोन आरो नांगुर रोखोमनि बहि खलम खाथा गैयामोन जायनि थाखाय बिसोरो लोगोआव जिरायहैनो थाखाय बस्था लांफानांगौ जायोमोन आरोना नोंथां हायाव जिरायहैनो थाखाय आरो बे समाव मा जायोमोन लामाफोरा गोजान गोजान जायोमोन जाय लामाफोरजों थांनो थाखाय हाग्रा गु ु दैमा दैसा बारलांना थांनांगौ बेफोरबायदि जायोमोन आरो नोंथां सोलोंथाइ लानायाव बेफोरो गोबां जेंनाखौ नुजाथिनायखौ मोनदोंमोन आरो बै समावहाय फरायसालि गैयाब्ला मा खालामोमोन जोंहा बिफां सिङाव फोरोंनाय जायोमोन आरोना बिफांनि सायाव फोरोंनाय जायोमोन जाय समावहाय जोंहा ब्लेकबर्ड ब्लेकबर्डनि माबाया अनजिमाया गोबां खममोन बे समावहाय जोंहा मा अपारेशन ब्लेकबर्ड मुंनि मोनसे हानजाबो दाना होनाय जादोंमोन बा मोनसे माबाबो आयेनबो खुलिनाय जादोंमोन आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा थांलाय फैलाय हान्था मेलानि जे राहा बेबो गोबां खममोन जेराव थांनो थाखाय गोबां सम नांगौमोन जायनि जाउनाव जोंहा माखासे समफोरानो आद्रि जायो थांलाय फैलायावनो जोबनानै थाङोमोन आरोोना नोंथां बे समावहाय गारि मटर साइकेल बेफोरबायदिनि जेबो सुबिदा गैयामोन थिग बेबायदिनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बे लिरनाय फरायनायजों लोगोसे खाम सिफुं सेरजा दामनाय बा जोंनि माखासे दाम जु आयदाफोर जेरै मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय बेफोर गासैबो गेलेनाय हाबा हुखाफोरा लोगोसे जोंजों सौजाबबोाबाय थादों आरो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला बै समावहाय मा जायोमोन जोंहा सुबुंफोरनि फरायनाय अनजिमाया खमनि जाउनाव एसे फरायब्लानो साख्रि बाख्रि खौ मोननो हायोमोन आरो नोंथां माने ब समावहाय बुंनो थाङोब्ला सासे सुबुङा गुजि थाखोसिम फरायोब्ला बा दाइन थाखोसिम फरायोब्लानो बिथांखौ साख्रिनि थाखाय ओ जोंनि सरखारानो लानानै थाङोमोन होननानै फोरमायनायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो ओ थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंनायाव ओ गोबां जेंनाबो जाबोयोमोन जेरैहाय जोंहा गावनि रावजों सोलोंनो हायामोन बा खाबु मोनामोन आरो मानो होनोबा जोंहा बै समाव जोंनि रावजों लिरनाय लेखा बिजाब बेफोरो जेबो गैयामोन आरोना नोंथां बा सोदोब बिहुं गैयामोन बै समावहाय जायनि जाउनाव जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरानो मा ओ गुबुन हारिनि जे रावजों लिरनाय बिजाबफोरखौसो फरायनो गोनां जादोंमोन फ्राय बांसिनानो मायाव एसामिस रावजोंसो सोलोंनायखौ जोङो नुबोनो मोन्दों आरो नोंथां जायनि थाखाय जोङो जोंनियाव मा गोग्गो बा जारिमिन मोजाङै लिरना दोननाय जारिमिन बेफोरखौबो जोङो मोजांहाय मोननो थाङा आरो थिग बेबायदिनो जोंहाथ' बे मुगाया लासै लासै सोलायबोबाय आथिखााललि मुगायाव एसे गोदान आदब खायदाजों फोरोंनाय बा सोलोंनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां ओ थिग बेबायदिनो जोंहा गोदोनि सोलोंथाइया जोब्बाय बा गोदो जेरै माबायदि रोखोमै सोलोंथाइ लायोमोन बे सोलोंथाइया जोंहा जोबोबाय होनना जों बुंनो हासिगौ। दा नोंथाङा आथिखालनि सोलोंथाइ सोमोन्दै आंनो फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां दा नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायना थांबाय जेन'बा गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ लानाया माबायदिमोन। नाथाय बे आथिखालनि मुगायाव ओरैबायदि सोलायबाय जे जोङो ओ अख्रां आरो हा बेजों बे फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला दा नोंथाङानो होनदोंदि जेन'बा गोदोनि दिनाव एसे एनै फरायबानो जेन'बा जोङो साख्रि बाख्रिफोरखौ मोननो हायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव बियो ओरैबायदि उल्था जाबाय जे आथिखालाव गोबां सुबुं अनजिमा बांनायनि ओ जोहै जोंना साख्रि बाख्रिनि ओ माबाफ्राबो खम जाबाय जोङो सा साख्रि बाख्रिखौ मोननो थांला जायनि थाखाय आथिखालाव गोबां फरायसा सुबुंफोरा नारा नाथा गोबां रोखोमनि ओ फरायसालि फरायसालिमा बेफोराव मुं थिसननानै ओ सोलोंथाइखौ लागासिनो आरो दा आथिखालनि सोलोंथाइ लानाया ओरैबायदि सोलायबाय जे जोंनाव गोबां रोखोमनि माखासे फरायसालिफोर ओंखारबाय जायखौ जोङो जायनि जायाव जोङो बबे फरायसालियाव हाबनो नोंथाङा बासि बासि हाबनो हायो आरो। दा नोंथाङा होनखादों जे गोदोनि दिनाव बिदि ओ फरायसालिफ्रा खममोन जेन'बा जोङो ओ मा होनो जोङो गुरु नागिरलायनानैसो लानांगौमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नङा आरो जों आथिखालाव सोलोंथाइखौ फरायसालि फरायसालिमा बेफोराव लानाय लानायनि अनगायैबो जोङो मबाइलावबो जोङो इन्टारनेटनि जोहै इउटुब फेसबुक बेफोराव जोङो उम नुनो मोनसे सोलोंनायखौ जेन'बा गोबां जोङो सरकारि साख्रि नागिरग्रा बिथांमोनहा आजि आजिखालि गोबां रोखोमनि माखासे ओ सोलोंथाइखौ लादों। जायाव फोरोंगिरिनिफ्रायबो लादों आरो मबाइलनिफ्रायबो लादों आरो दा जोङो मबाइलाव आथिखालाव नुनो मोनो। उम जेन'बा जोङो इउटुबफ्रावबो जों नुनो मोनो जेनेबा गोबां सुबुंफोरा ओ इउटुब चेनेल खुलिनानै मा खालामो बेवहाय जेनेबा थाखो बाय थाखो बिदिनो जोंखौ गावबागाव आयदानि सायाव फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा जों बे आयदायाव जोङो बबे आयदाखौ जोङो हायाखै जोङो बे आयदाखौ मोजाङै बे इउटुबाव नायनानैनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो दा जोंहा फरायसालिफोरनि ओ खे थ जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोननै रोखोमनि आ जोहोलाव फरायसालि दङ। बा मोननै माने माखासे रोखोमनि दङब्ला जोंनि जोंनि ओनसोलाव मोननैखौ आं नुनो मोनो। मोनसेया जाबाय उम गावबा गाव बिजों जेन'बा बर' बिजों एसामिस बिजों बिदि बिजों आरो आरो मोनसेया दङ जोंहा इंराजि बिजों दा आथिखालाव जोङो स ओ सरखारि आरो बेसरकारि बे मोननै फरायसालिनि गेजेराव फारा ओ नारा नाथा जुजिलायनायखौ नुगासिनो दङ दा सरकारि फरायसालियाव जोंहा ओ गामि ओनसोलाव जाय बिथांमोनहा खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोनहा बिथांमोननि ओ गथ' गथायखौ बिथांमोना सरकारि फरायसालियाव हगारो आरो मानो होनना बुङोब्ला सरखारि फरायसालियाव जोङो ओ गासैखौबो जोङो ओरैनो फैसा होआलासिनो जोङो मोननो हायो आरो सोलोंथाइखौ जेरै जोङो मुं थिसननायावबो जोंहा फैसा नाङा। ओ लेखा बायनायावबो जोंहा फैसा नाङा लेखाखौबो जोङो सरखारनिफ्रायनो मोनखायो आरो जोङो स्कुलाव गानलांग्रा माखासे फरायसालियाव गानलांग्रा माखासे जि बा इउनिफर्म होनो जायखौ जों बेखौबो फैसा होआलासिनोबो आ आजिखालि सरखारनिफ्रायनो मोनो आरो लेखा लाना थांग्रा जलंगा बा बेग बेखौबो जोङो फरायसालिनिफ्राय मोनो आरो बा जोङो सरखारनिफ्रायनो मोनो। दा बिदिनो जोंहा ओ
सरकार आरो जोङो मा ओ आजिखालि सरकारि फरायसालियाव जोंहा मिड दे मिल होनाय दं मोनसे जेन'बा सानजौफ फुनि जानाय जोंङो ओ जिनै रिंगास सोआव जोङो बे जानायखौ जोङो ओ स सरकारा फरायसालियावनो सुबुंफो गथ'फोरनो गथायना होयो आरो दा बिदिनो ओ जोंहा गोबां जोंनि सरकारि फ सरकारि फरायसालियावबो जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे सुबिदा दं। दङ जायाव जोङो सोलोंथाइखौ मोजाङैनो लानो हायो। नाथाय ओ जोंनि बेसरकारि फरायसालियाव सोलोंथाइ लानायनि ओ माखासे लामाया आलादा आरो बेयाव मा जोंहा उम जोबजासिम जोङो रां होनांगौ जायो जायनि थाखाय ओ जोंनि गामि ओनसोलाव थ थानाय माखासे खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा बिमा फ जाया जोंनि गथ'खौ बेयाव बेसरकारि फरायसालियाव जों फोरोंनो हानाय जों बेखौ नुनो हाया आरो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो मुं थिसन्नायाव लानानै जोङो मुं थिसन्नायावबो जों फैसा होनांगौ।
लेखा बिलाइनि
जोङो फैसा होनांगौ आरो जोंहा ओ स्कुलनि बा फरायसालिनि थां औ थांनायाव गानग्रा ड्रेस बेखौबो जोङो मोननै मोनथाम रोखोम कालारनि जोङो गुबुन गुबुन गाबनि जों बायना लानांगौ आरो जोंहा बेगखौबो जों बायना लानांगौ आरो दा आरो बेयाव बेल' नङा आरो जोङो ओ दान मोन फ्रोमबो गथ'नि नामाव जोंहा माखासे फैस सा होनांगौ जायो जों सोंथाइ लानायनि नामाव जाय फैसाखौ बै सरका बै बेसरकारि बा बै स्कुलखौ बे बै फरायसालिखौ जाय सुबुङा गायसनदों बे सुबुङा लानानै बेस फरायसालियाव फोरोंग्रा ओ फोरोंगिरिफोरनो बिथाङा दानसेयाव दरमानि महरै होयो आरो दा बिदिनो गथ'फोरनिफ्राय मोननानै बे रांखौ दरमा होनानै गावनि पकेटाव जा आग्लायो गावनि सिफियाव जा आग्लायो बेखौ बिथाङा लायो आरो जेन'बा बे फैसाखौ मा खालामो ओ फरायसालिनि ओ मोजां खामानियावब फरायसालिखौ साखोन सिखोन लाखिनायावबा फरायसालिखौ मोजां लुसिननो हानायाव बाहायो जों बेखौ नुनो हायो आरो दा ओ सोलोंथाइखौथ' जों मोननैयावबो एखेखौ मोननो हायो नाथाय मोनसेयाव बांसिन रां गारनानै लानाय जायो आरो मोनसेयाव जोंहा सिन रां लालानानैजायो दा बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया ओ आथिखालाव ओरैबायदि मोनसे जुजिलायनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोंहा सरकारि साख्रि मोननांगौबो जोबोद गोब्राब बा बांसिन सुबुङानो जोंहा सर थाखाय जोङो सोलो मोजाङै सोलोंथाइखौ लागासिनो दं दा आं ओ नोंथांजों बेफोरबायदिनि सायाव रायज्लायनो ओ मोननानै गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो जोङो उननि समावबो ओ लोगो मोनलायबावोन।
बा जोंहा समावबो जाबाय बेनिखायनो आं दोनथ'नोसै नामा नोंथां। दे नोंथां आं दानोसै होनबा।
उ